खोनादों ना नोंथां
हेल'
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
नों नोंथांजों आङो मोनसे खोथा रायज्लायनो होननानैसो सावरा फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ मा खोथामोन
बे खोथाया जाबाय दा जोंनि माखासे मिथिंगानि जेंनाफोर जेरै दै गुबुंले जानाय बार गुबुंले जानाय दैबाना बेफोर आयदानि सायाव नोंथांनो रां राय्लायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां बिदिब्ला गिबियाव आंनो रायज्लायगोनसै ओ दंफां जोंनि दंफांनि गोनांथि बिनि उनाव नोंथाङा आंनो फोरमायना होदो माखासे दैनि गोनांथि जोंहा दैखौ मानो थाखाय नांगौ जायो।
उम उम जागोन दे
नोंथांनो फोरमायनोसै दंफांखौ जोंनो मानो नांगौ आरो नोंथां
औ
जोंहा मिथिखागौ जोंहा दंफां जोंनो मा होयो आरो दंफाङा जोंनिफ्राय मा लाफिनो। बेबायदिनो जोंहा दंफांनि थाखायनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ बुहुमाव थांनानै दं आरो नोंथां। आं दंफाङा जोंनो अक्सिजेन गेस होयो आरो बेनि उनावहाय जोंनि हां लानायनिफ्राय गनाय कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ बोनानै लाफिनो आरो बेबायदिनो जिब जुनाराबो थांनानै दं आरो नोंथां नाथाय जोंहा मा उम दंफांआ जोंनि थाखाय मोनसे नागार हायै बाहागो आरो नोंथां। बुंनो थाङोब्ला जोंनो दंफाङा अक्सिजेन होयोब्लाबो जोंहा दंफांखौ मालाबा मालाबा दानफायनांगौनि गोनांथि जायो आरो नोंथां। बे दंफां लाइफांखौ दानफायनानैसो ओ जोंहा गोबां खामानियाव बाहायनानैसो जोंहा थांनानै दङ। आथिखालनि जुगाव। जोंहा दंफांखौ गुबुन फारसेथिं जोंहा दंफां दाननायाबो बारा जायोब्ला जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो। बेबायदिनो नांगौनि बारा कार्बन डाइ अक्साइड जानानै दा जोंनि बुहुमाव बिदुङा सानफा एफा बांबोगासिनो दं आरो नों थां बिदिनि थाखायनो जोंनि गरमआबो ओ नांगौनि बारा बांबोगासिनो। दा गिबियावनो बुंनोसै आङो जोंहा दंफांखौ रैखाथि खालामनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे ओ गोनांथि आरो नोंथां बे बिदि बिनि थाखायनो जोंहा मोनसे ओ बर'आव बुंनाय दङ एबा स्ल'गान दङ इंराजियाव। फांसे बिफां दानफायोब्ला जोंहा फां जि दंफां गायफिननांगौ होननानै आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो मानो होनब्ला जोंहा बे दंफांखौ दानफायनानै जोंहा गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां। गिबियावनो जोंहा थांना थानो थाखाय बे दंफांखौ दानफायनानै जोंहा मा आ बन बाहायनाय जायो आरो नोंथां। ओंखाम संनो थाखाय। बेनि उनावहाय जोंहा जोंनि न' बानायनो थाखाय जोंहा थाग्रा खुलि बानायनो थाखाय बेबायदिनो जोंहा दंफांखौ बाथाम बानायनाय जायो। आं बेबायदिनो दंफांनि मददजों खोरखि, दरजा चेयार, टेबोल गासिबो बेबायदि बानायनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो पस ओ बे दंफां गै याबानो जोंनि जिउआ मा होनो इनकमप्लिट जायो होननानै जों बुंनो हायो आरो नों थां ओ बेनि उनावहाय दंफाङा बेजों लोगोसे जोंनो मा आं मा होनो मुलि हारिनि बिलाइफोरबो हा होयो आरो नोंथां। गोदोनि जुगावहाय जेब्ला जोंनो जोंहा बिगियाना जौगायाखैमोन अब्ला जोंनि आबै आबौमोनहा बा दंफांनिफ्रायनो मुलि खांनानै दंफांनि बे बिलाइखौनो जानानै ओ जिउ खुंबोदोंमोन आरो नोंथां। बेनि उनावहाय दंफां लाइफाङा जोंखौ सुबुं माहारिखौ नायनायजों लोगोसे दंफां लाइफाङा जिब जुनारखौबो फोथांनानै लाखिनानै दं आरो नोंथां। आ दंफां लाइफाङा जिब जुनारनि जेरै फिथाइ जाहोगासिनो दङ जेरै दाउसिन दाउलाफोरनो मा थाग्रा खुलि होयो आरो नोंथां, बेबायदिनो आं दंफांनि सायाव दाउसिन दाउलाफ्रा भासा लानानै गावसिोरनि जिउखौ खुंबोगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे जिब जोंङ दाबो मा दंफांनि दनदरफ्राव एा दंफां बायनायफ्राव ओ बेसोर बय न'आव बबेबा थाग्रा फुलि हिसाबै बिसोरबो बाहायनानै जिउ खुंबोगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे बा उम जोंहा सान्दुंनि समाव जेब्ला जोबोद सान्दुं गरम जायो अब्ला बेयाव जोंहा सायायाव थानानै जोंहा मा खालामो ओ सायख्लुम मोनो आरो बेबायदिनो जिब जुनाराबो बिनि गाहायाव थानानैनो मा खालामबोगासिनो जिउ खुंबोगासिनो आरो बेनि उनावहाय दंबावो जोंहा बिफां लाइफाङा जोंनि मा खालामो जोंनि मिथिंगाखौ सोमखोर समायना नुहोनायजों लोगोसे जोंनि मा खालामनो जोंनि थाग्रा जायगायाव गोलोम बोथोराव मा गुसु खालामनानै होयो आरो नोंथां नों मा होनो टाउन सोहरावथ' आजिखालि दंफां लाइफां गैला बे दंफां लाइफाङखौ सानफ्रामबो दानफायबोगासिनो दङ ओमफ्राय बेनि थाखायनो मा टाउन सहराव बिनि बिदङा बांबोगासिनो दं आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा बिदुं बांबोनानै मा जोंनि अजन लेभेलाबो मा जाबोगासिनो गोबा जाबोगासिनो आरो जायनि जाहोनाव जोंहा जोबोद नांगौनि बारा गोलोम बोथोराव बिदुं दुंनायजों लोगोसे सुबुं माहारिनि जिउआ मा गुदुंजों बिदुंजोंनो मोगा मोगि जानांगौ जादों आरो नोंथां जोबोद गरम बेनि उनावहाय दंबावो जोंहा बै बिफां लाइफांखौ जोंङोनोथ' नांखागौ बे जोंनि मोनसे नागार हायि बेसाद बेनि थाखायनो जोंहा मा दंफां लाइफांखौ जोंहा जोबोद मा खालामनांगौ बासायनानै दोननांगौ आरो मा होनो जोंनि सोरगिदिं गायनांगौ बेनि थाखायनो बा जुन खालि मा होनो जोंनि आबहावा सान हिसाबै जोंहा फालिनाय जायो आरो नोंथां सुबुं सांग्रांथि सान हिसाबै बै सानखौ फालिनाय जायो बिनि थाखायनो बयबो स्कुल स्कुल एबा फरायसालि फरायसालि कलेज कलेज जोंहा दंफां गायनो थाखाय सांग्रांथि लाबोयो आरो नोंथां बेखिनियावनो बुंनानै आङो आंनि बुंनायखौ होजोब्बाय बिदिब्ला नोंथाङा बुंदो माखासे जोंनो दैया मानि थाखाय गोनांथि आरो बेखौ गोग्गो लाखिनाया जोंनि थाखाय मोनसे हाबाफारि नोंथाङा फोरमायलांदों
दया जोंनि थाखाय थांना थानायनि मोनसे राहा होननानै जों बुंनो हायो जेरै बििफां नोंथाङा बिफांखौ बुंदों थिग बिदिनो दैयाबो जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा दै गैयाबानो जों थांना थानो हानाय नङा गासिबो जिब जुनार बिफां लाइफां मानसि गासिबोनि थाखाय दैया गोनांथार आरो ना दै गैयाबानो जों थांनानै थानो हाया बिनिखायनो जों दै दै बिनिखायनो जों दैखौ जों दैखौ जोङो जोंनि बेनिखायनो दैखौ जोङो जोंनि जिउनि फुंखा होननानै बुंनाय जायो आरोना जोंनि सोलेराव सिक्सटि टु सेभेेनटि पारसेन्टनो दैजों दाजानाय होननानै बुङो जेरै लोंनाय जानाय ओ संनाय जानाय आरो दुगैनाय बेफोराव जोङो सानफ्रामबो बाहायनाय जायो आरोना दैखौ थोजासे गोग्गो दै लोंनाय लोंनाया जोंनि देहानि थाखाय मोजां मानोना दै दै बुरजा लोंबा जों बेमारफ्राबो माबा खामो इदि होनो आरो ना जेरै अन्थाइ जानाय खिदनि फोराव अन्थाइ जानाय बिदिनो बेफोरो दै बुरजा लोङोबा अन्थाइा फिसाद्राय जाना दै लोंबाय थाबानो अन्थाइयाबो गलाङो ओंखारलाङो इदि होनो आर ना हारसिंनो आरोबाव जोंनि स्किन फोरनि थाखायबो मोजां दै लोंबाय थायोब्ला जोंना स्किनाबो मोजां जायो बेखाय आरो आबादारिफोरनि थाखायबो दैया जोबोर गोनांथार दा जोङो माइ गायनाय बोथोराव अखा अखा नङाबा दै गैयाब्लानो जों हालएवनो हाया हाया गुरै जाबासो जों हालएवनो हागोन नालाय ओंखायनो दै अखा अखा एबा दै गैयाब्ला जोङो हालएवनो हाया माइ गायनो हाया आरोना अखा माब दै माइ गायनो थाखाय आबादारि फोरनि थाखाय दैयाबो जोबोद गोनांथार आरोना आरो बिफां लाइफांफोर थांनानै थानो थाखाय बिफां लाइफाङआथ' दैनि फ्रायसो आदार मोनो जेनिफ्राय जोङो फथ सेन्टिसिस खालामनानै बिसोरो आदारखौ दैनिफ्रायसो लायो
माइ गेहु माइरं मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ गासिबो गायनो थाखायहाय आबादारिफोरनि थाखाय दैखौ गोनांथार आर ना बिफां लाइफाङाबो दै मोनाब्लाथाय गावनो थैलांनो हमो लासैनो माबा गायजेननाय समाव दै लुनानै होबाय थाब्लासो बिफां लाइफांआबो मोजाङै थाङो आरो थिग बिदिनो मैगं थाइगं बिबार गासिबो बिदिनो आरोना मोजां दै मोनलां मोनलांबासो गायजेननाय समाव मोजाङै दै रुनानै होबाय थाबासो बिब बिबारफ्राबो मोजाङै बारो मैगंफ्राबो मोजाङै थायो जेरै फिथाइ होयो जेरै खुमब्रा लाव बेफोरो आरो बान्दा कपि बेफोरबो आरोना दै आलु बेफोरबो गासिबो दै मोननायजोंसो मोजां जायो बेखायनो दैखौ हाजासे बासायनां माबा बाहाय बाहायनायखौ खम खालामनांगौ जोङो दुगैनाय समफ्राव एबा ओ मोखां सुनायफ्राव जोङो दैनि बाहायनायखौ बारा माबा मायो मानोना जोङो मोदोम फुनायफ्राव एबा ब्रास खालामनायफ्राव जोङो दैखौ हगारनानै दोननाय जायो टेप फोरनिफ्रायबो एबा दै मेचिनफोरनिफ्राय जों बेफोरखौ बन्द' खालामोब्ला मोदोम फुनाय समाव जों दैखौ बन्द' खालामनानै दोनोब्ला आरो जेब्ला फुखाङो अब्ला होफिनबाथाय जों एसे दै बास बासायनाय जायो आरो थिग बिदिनो फाइभफोर एसे फिसा गब्लं थानाय बेफोरखौबो जोङो होथेनानै होयोब्ला दैनि लस जाया मानो होनबा एसे एसे गनायजोंनो फिसा गब्लंजोंनो दैया एसे एसे गनायजोंनो माने बुरजा जालाङो आर ना बिदिनो दै एसे बुरजा लस जालाङो जोंना बेखायनो जोङो दैखौ बिदि दै लस खालामनाय जों नुयोब्ला जोङो बिदिखौ एसे मानसिफोरखौबो बुजायना होनांगौ कि दैखौ बिदि लस खालामनाङा मानाङा होननानै थिग बिदिनो जोंना दैमाफोरखौबो गुबुंले खालामनाङा जेरै दाखोरफोर गारनाय दैफोराव बेफोरखौ जों बन्द' खालामनांगौ आरो ना मानोना दाउमा दाउसाफोरनि थाखायबो बिसोरो गाज्रि बिसोरो दै बे माबाफ्रावसो दै लोङो दैमाफ्रावसो दै दै लोङो दावउमा दाउसा जिब जुनारफ्रा नाफोरनि थाखाय दैखौ न होननानै बुङो मानोना नाफोरा दैनिफ्राय ओंखारोब्लानो नाफ्रा थैयो बेखायनो दैयानो नाफोरनि थाखाय न' जोंनि दैखौ बासायनांगौ जायो मानोना इयुनाव जों दैखौ दुगैनो दा लस खालामबाय थाबाथाय उनाव जोंनि थाखायनो माबा जागोन प्रब्लेम जागोन जोंनो दै मोनलां मोननाय नङा जेरै दाख्लैफोरहाय जोङो मुम्बाइफ्राव दैनि बिराद आंखाल जादोंमोन दै गैयैनि थाखाय मानसिफोरा बिराद खस्थ जादोंमोन थिग जेरै दा जोङो जोंनि गंगार दैखौनो जोङो गुबुंले खालामबाय गोबां फुजा माबा माबि होनायनि थाखाय बेफोरखौ जोङो खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ। आं आं बेखौनो बुंनो सानदों नोंथांनिसिम
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
हो? हेलौ
औ नोंथां खोनादों नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
औ औ आङो बेखौनो बुंनो सानदोंदि औ आं बेखौनो बुंनो सानोदि दैखौ हाजासे बासायनांगौ आरो जोंनि बाहायथिखौ दैनि बाहायथिखौ एसे मोजाङै माबानांगौ मानोना इयुनाव जोङो बिदिनो दैखौ